हेलौ
हेलौ
अ नोंथांङ बिजिमोन नामा?
अ बिजि नङा नोंथां रायलायनो हागोन दे
आस्सा आं माने दसे सम नोंथांजों खोथाफोर सावरायनोसो सानदोंमोन आरो
अ दे नोंथांङा बा मा टपिक लानानै फैदोंमोन दायो?
आंनि टपिकयानो जाबाय जों जेरै खेला दुला गेलेयो बेफोरनि खोथाफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
खेलाधुलानि एवार्ड ना
औ औ।
हागोन नोंथां दा खेला दुला होनोबाथ जोंना खेला दुलाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेनेबा हमनानै ला जोंहा इन्दरबो दङ जेनेबा बिदिनो नसिंफ्राव थानानैबो गेलेनो हानाय बा आउटदर जों बिदिनो फिल्डफोराव थानानै गेलेनाय बा बिदिनो अनलाइन गेम बिदिफोरबो दंङ' दा आउटदर बा बाहेरायावह खेला दुलानियाव बुंनो थांङोबा जोंहा मोननैसो आं मोनथियो बेफोरखौ फोरोंनो सान्दों जेनेबा हमनानै ला फुटबल बा क्रिकेट बा मा होनोमोनलाय जों भलिबलखौबोथ गेलेखायो बाहेरायावनो बिदिनो ओमफ्राय थाबावो जेनेबा जोङो खेला होनोबा बेडमिन्टनफोराबो बिदिनो आउटदर बायदियावनो थांङो आरो थांनायालाय
औ औ।
ओमफ्राय जों आं दानि फार्स्टआव फोरमायदोंमोन नालाय इन्दर जेनेब जों सिंफ्रावबो नफ्रावबो थानानै गेलेनो हानाय बेफोरावहाय दंङ जोंहा मा होनो टेबोल टेनिस बा केेरेम बा मा होनोमोनलाय जों थास ना जेखौहाय जों कार्डस होननानै बुङो बेखौबो जों गेलेनो हायो सिङावहाय। बा केरेम लुडु नैबेफोर बायदि बायदिखौ जों गेलेनो हायो आरो दा खेलायावहाय नैबे इन्दरनियावहाय आं बुंनो थादों दा इन्दरजों सिङाव गेलेनाया
औ
जोंना बांसिन बे खेलायाहाय जोंना मेलेमाव मेलेम बाहायनांगौ जायो। माइन्द गेम जायो माने बांसिन दा जों बेयावहाय बारा मोदोमनि खस थ गैया माने जों मे मेलेमनि साननो हानायसो जों बेयावहाय बेसेबां माने सानख'नानै जों आइडिया बाहायनो हायो माने जेनेबा हमनानै ला जों सेस गेलेयो सेसावबा जोङो अबेजो खारबा अबेजो थांगोन बा अबेखौ जाना फेजेन्नो हागोन बेफोरखौसो जों मेलेमजों माने मावनांगौ जायो आरो माने फकास होनांगौ जायो बिदिनो जों लु दुआवबो अबे गुथिया फैदोंबा जों अबेखौ खारनांगौ दा जों बि दि जायो आरो अबेजों बबेखौ खारोबा जोंहा थाबसिन सहैगोन बिदि जों इन्दुर गेम्सआव बांसिन जों मेलेम बाहायनांगौ जायो आरो बेफोरनि खाथियावनो ओमफ्रायो जों दर होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोंहा नामावनो आउटदर फैखाबाय नालाय गेमा जों बाहेरायाव गेलेनाय आरो जों जेनेबा हमनानै ला फिल्ड बा फोथारावनो जों गेलेनोबो हागोन। जेनेबा आं बिनिफ्राय आं बारा खेला दुलानिथ' मिथिया नाथाय आं फुतबलनिखौ एसे बुंनो सानदों जेनेबा फुटबल होनोबाथ' जोंहा नामावनो फुट फैखायो नालाय होबा जोंहा बेयाव आथिंनि खेला जाहैयो आरो बेहाय जों बाहायनांगौ बेहाय फ्राय आयथिंल' बा हायनांगौ जेनेबा हमनानै ला जोंहा टिम मोननै जायो आरो फु टबलावहाय मोनसे टिमावहाय जों एगार'जन एगार' जन खरि माबा थायो प्लेयार था यो बेवहाय जों मा खालामनांगौ ओ फुटबलावहाय मा होनोमोनलाय गल थायो आरो जेनेबा गलखि थायो। ओरै फारसे ओरै फारसे दा जों मा खालामनांगौ बेवहाय जों बल मोनसे बलखौहाय जोङो टिम मोननैया सेख' लायनानै माने गल सोनो हानांगौ जायना गला बांसिन जायो बे माने देरहागोन होननानै जोंखौ मिथिनो मोन्दों। ओमफ्रायो जेनेबा हमनानै ला जों बेवहाय आथिंल' बाहायनांगौ आरो आखाइ बाहायनो मोना औ जेनेबा जों खारनांगौ खारनानै जों बलखौ सेख'नानै जों मा जों दिमागै टिम वार्क खालामनानै जों लोगो नांनानै मा सिस्टेमै जोङो फेजेननो हा गोन जों बेखौ नायनांगोन माने उम गोबां समाव जों बेयावहाय मोदोमनि मेंनाय खौबो जों नुनो मोनो।
औ
औ बेयाव जों आखाइ आखाइ बा जेनेबा मोदोम जों बेफोरखौ जों बाहायोब्ला जों बेयावहाय मा होनोमोनलाय फावलबो जायो।
औ
औ बिदिनो बुंनो थाङोबा माने मा होनोमोनलाय फुटबलाहाय इदिनो नोब्बै मिनिटसो जाहैयो आरो खेब खेलाया जेनबा मोनसेयाहाय सल्लिस मिनिट मोनसे पनसलिस मिनिट बिदि जानानै माने खेल जोबहैयो आरो दा बिसिम समावहाय माने सोरनि टिमा बांसिन गल होनो हायो बा गल सोनो हायो बे टिमा देरहाहैनाय जाहैयो आरो आं मिथिनाय बायदियाव हाय उम औ दा बिदिनो क्रिकेटआबो सेम बिदिनो जाहैयो एसे एनै आं बारा मोनथिया।
औ औ दाथ' बिथाङा आंनो खेला दुलानि मा मा जोंना खेला दुआ मा मा टाइपनि दङ बेखौ फोरमायबाय आरो नोंथांया फुटबलनिखौ मोजाङैनो खोन्थाबाय आंनो फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय आरो आंनावबो माने मोननैसो एसे खेला दुलानि खोथा दङ आं बेखौ बिथांनो फोरमायफिननो सानो आरो
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
जेरै जोंनाथ' जोङो खेला दुलाखौ मानि थाखाय गेलेयो जोङो इन्टारेस्ट बा जों जोङो सोरबा बायदिया इन्ट्रेस्टनि थाखाय गेलेगोन सोरबा बायदियहाय गावनि मोदोमनि मेंगानाय बा जोङो मोदोमखौ फिट लाखिनो बा मोदोमखौ जोङो मोजाङै माने लाखिनो थाखाय जोङो गेलेयो एबा जोङो इन्ट्रेस्टनि थाखायबो गेलेयो
औ
ओ लोगोफोरजों ज' ज' गेलेयोबा जोङो माने लोगोफोर थाबा जोङो इन्ट्रेस्टबो जायो आरो जोङो खोथाफोराबो जोङो रायलायनो मोनो आरो जोंनियावनो माने बुहुत इन्जय खालायो आरो माने जों बुहुद गावजों गाव माने इन्ट्रेस्टआव थायो गेलेयो बेनि थाखाय जोङो खेला दुलाखौ गेलेनांगौ आरो जोंना खेला दुला गेलेबाथाय जोंना मोदोमफ्राबो फिट थायो आरो ओमफ्राय जोङो माइन्दफ्राबो फ्रेस जायो आरो जोङो न'आवल' हाबसोनानै थाबाय थाबा जों जाया मानोना जोंनो एसे फिजिकेल फिट जानांगौ बा जोङो मोदोमावहाय जोङो फिट थानो थाखाय जों गेलेयो बेफोरनि थाखाय आरो गोबां खेल दङ जोंना जेरै बिथाङाथ' फुटबलनि खोथा बुंखाबाय आं भलिबल जोङो बायदि गेलेयो जोङो बलखौ मोननै टिम लानानै जोंङो सयजन सयजन प्लेयार जों बलखौ माने आखायजों सोर बांसिन हायो बा जों सोर सोरनाव बांसिन खोलैनो हायो बेनि थाखाय जों गेलेयो इयावबो फइन दङ मोनसे खनसे बेलेग गुबुन टिमनि जायगायाव जोङो खोलैनो हायो बा जोङो पइन्ट मोनो बेबो माने पसिस नामबार फसिसथा पइन्टसिम थायो बेयाव जायनाव बांसिन थाबै फसिस फसिसथा जाहैयो बियो देरहाहैयो आरो बिदिनो गोबां गोबां खेल दङ जेरै बिथाङा होनखाबाय जे जोंनाव न' सिङाव गेलेग्रा खेल दङ जेरै लुदुफोर दङ चेसफोर दङ बा जों केरेम बर्डफोर गेलेयो बेखौ जों न' सिङावनो बा जों गथ' गथाय जों मिलायनानै गेलेनो हायो बा जोङो हारसिं ओ आरो खेला हारसिं हारसिंबो दङ जेरै हारसिं गेलेग्रा जेरै खारनानै खारनाय रेस बारनाय रेस बेफोराव नों हारसिं गेलेनो हायो बेफोर नोङो माने खेला दुला जोंबो नोङो माने मोदोमफोरखौ फित लाखिनानै बा जोङो खेला दुलायावबो माने फैसा खामायनो हायो बा जोङो मानफोर मोनो सनमानफोर मोनो जोनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय ल' नङा बियो माने जों गुथाइ जोंनि बे हादोरावनो माने हादोर माने बुहुमावनो जोङो खेला दुला गेलेजोबखायो आरो जों दा दाबावैसो जोङो वर्ल्ड काप जागासिनों जेरै फुटबल बेयावबो गोबां मोनसे इन्ट्रेस्ट लायो बा नायनो थाखाय बुहुत मानसिया गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेखौ रंजानोबा नायनानै गावनि गोजोननायखौ लानो फैयो बेनि थाखाय माने जों बुहुत माने गुबुन गुबुन मानसिफोराबो खेला दुलाखौ बहुत इन्टारेस्ट लायो आरो आं दाथ' जोंना माने इन्टारनेसनेल गेमफोरबो जायो जों अलिम्पिकफोरबो जायो अलिमपिक जायो। हा दोरजों हादोर गेलेफैयो बबे गुबुन गुबुन हादरनि मानसिया मानसिफोराबो माने बेयाव बाहागो लायो आरो गावनि देरहानाय थाखाय सेस्था खालायो एबा देरहालाङोबो बेफोराव गोबां गोबां जों बान्था मोनो आरो बे बान्थानि मुल्यफ्राबो गोबांथार जायो आरो जोंङो बेयाव फुरा जायगाफोरावनो जोंङो मानबो मोनो बा सनमान मोनो जे खेला दुलायाव इन्ट्रेस लाग्रा मानसिफोरखौ जोङो मिथिनो हायो जे जों दाबो जोंनि जोंनि हादोर बिदिनो गिदिर गिदिर नाथिफोराव दङ जेरै खेला दुला गेले गले नोङो गावनि नामखौ नामजादा खालायनाय एबा गावखौ माने मान गोनां खालायनालानो हादों जि खेला दुला खेला दुलानि थाखायनो आरो जों गावनि थाखाय गेलेनांगौ बा जोंङो फोरोंनांगौ जेरै गथ' गथायफोरखौबो खेला दुला गेलेनांगौ बा जोङो न सिङाव था-थानानै बा न' सिङावनो गोदोसोनानै मबाइलफोरजोंबा जों बेफोरजोंनो थाबाय थानो नङा बा जोङो खेला दुला गेलेनांगौ जोङो आरो जोङो मोनसे गियान बेनि थाखाय जोङो बियामफोरबो लायो एबा जोङो खारो बे बेफोरो माने मोनसे गावनि थाखाय मोजांनि थाखाय जोङो देहाफोरनि थाखाय गेलेयो आरो जोंनाव बहुत बुहुत गेम दङ जेरै जोङो इन्टारनेस नेल बा नेसनेल लेभेलनि थाखाय जोङो गेलेयो फुटबलफोराव बिदिनो स्टेप बाय स्टेप जोङो लकेलाव गेलेयो एबा जोंनि ओ इन्टार स्टेट गेलेयो जों जेरै स्टेट बाय स्टेट गेलेयो एबा जोङो नेसनेल गेलेयो जेरै हादोरनि गुबुन गुबुन जाइगानिफ्रायबाबो टिम मोनसे लाबोनानै गेलेफैयो बेफोरबायदि माने गोबां गोबां खेल दङ जोंनि सायाव दा जोङो गेलेनांगौ बेफोरखौ आरो आंबो एसे खेला दुलाखौ माने गेलेनो थाखाय मानसिफोरखौबो माने फोरों फोरोंनो हायो जे जोंनि खेला दुला खौ गेलेनांगौ एबा जों गेलेलासिनो थाना सबखौबो इन्टारेस्ट लानांगौ बेफोरबायनो गोबां माने आरो जोंनि सायाव
आंबो बिदिनो सानो आरो नोंथां जेनेबा खोनादोंना नोंथां औ जेनेबा जों सासे मानसिया मोनसे खेलायाव मोजाङै गो-गोसो होना नै बा इन्टारेस्ट होनानै जों गेलेयोब्ला जों आग बारायनो हायोब्ला जेनेबा हमनानै ला आंबा नोंआनो फुटबलाव मोजां गेलेयो होमबा जोङो मोजाङै दावगानो हायोबा जों गावनि हारिखौबो जोङो नामजादा खालामनोबो हायो मोनसे नाम होहोनो हायो आं बेखौबो सानो मानो होनबा जों दायो बिराद नुयो मा होनोमोनलाय बिदिनो खेला दुलाजोंनो गावनिनो जा थानाय जानायखौ बो माने लाखिनो हादों मानो होनबा जोंहा अपरसुनिटि दङ दायो खेला दुलायावबो आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आरो नोंथां
ओ आदसा बिथाङा आंनो जिबायदि गावनि रोंनायखौ फोरोंनानै हरबाय आंनो खोन्थाखौ खोन्था फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय बहुत गोजोननाय थाबाय दा समाबो जानानै फैबाय आरो एसे खामानि दं बिसिमावनो दोन्थ'लायनोसै खोमा
दे जागोन होमबा गोजोननाय थाबाय। उम